हेलौ नोंथां औ ओ खोनादों दे।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों
ओ आङो दा ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिक एबा आयदानि सायावसो सावरायना फैदोंमोन सावरायनो हागोना नोंथां
सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
औ नोंथाङा अब्ला गोदोनि फ्राय लानानै ओ जोंनि ओ माबादि जौगाबो खो बा गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदिमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ‌ नोंथां सावरायनोसै नामा
औ
ओ‌ ओ गोदो आरो दा गोदोनि जुग आरो दानि जुगाथ' बिराद आलादा आलादा जाखाबाय नङा ओमबा
औ औ
गोदोनि जुग होनोबाथ' जोङो गोदोनि जुगाथ' जोबोद मोजांमोन नोङा होमबा ओ ओ गोदोनि जुगाव ओ जेनेबा गारि म थरबो गैयामोन नेङा होमबा गोदोनि जुगाव गारि मटर गैयामोन ओ जि बिदिनो बहाबा थांनोबा जेनेबा थाबायना थाङोमोन गोजानसिमबाबो थाबायनानै थाङोमोन सानसे साननैबाबो ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो आबाद फोथार नि खामानियाबो ओ नांगोल ट्रेक्टर गैयामोन जेनेबा दाथ' जेनेबा ओ गोदोथ' ट्रेक्टर बिदि बदि गैयामोन। ओ नांगोलदोंनो मोसौजोंनो हालौनाय जायोमोन नङा होमबा।
औऔ
नोंथां गोदोनि आरो दानिथ' आलादा आलादा नोङा होमबा ओ गोदोथ' बिदिनो ओ आबाद मावनायाव जेनेबा बेनि न'खर बेनि न'खर गासैबो लोगो नांलायनानै माने आबाद मावलायोमोन माने थांलाय लायोमोन माने बिनि न'खराव इनि नखर-इनि न'खराव इनि न'खराव माने जमा जमा आबाद मावो मोनो नो माने हेफाजाब हैलाय लायोमोन आरोना।
औ।
एनि फ्रायथ' जुगखौ नायबाथ' बिदि बायदियाथ' गैलानो होनजायो नङा होमबा।
औ औ
दानि जुगाव आबाद मावोबा ओ जेरै हायजिरा थिखा ओरै दोसो गायनाय जायो। लोगोसे आरो मानसिबो मोनबावा नङा होमबा? गायनायावबो मानसि मोननो थाङा दानिया फैसा गारबाबो। इनियाव फैयो इनियाव होआ फैया मोननो थांङा। ओमफ्राय सिगां गोदो लायनो मालाय जेनेबा ओ उम गोदोयो ओ जेनेबा हा हुआथ' जोबोद दोंहोमोन सासे मानसिनियानो नैजि, थामजि ओरै बिघा दोङोमोननो सिगां सिगांथ' बिबि बिबायदि माने ओ जायगाफोराथ' स्रां -स्रां नङामोन नङामोन होमबा।
औ औ।
जेनेबा दानस्रां नासो जागाखौ बानायनानै थायोमोन माने न' बां फोरफोरखौ लुनानै थायोमोन। आबाद मावनायफोराबो दासोमो सोलायोमोन दखरफोरा लायफिननो। ओ जेनेबा सासे मानसिनावनो एसे एसे हा बिघा दोङोबा माने सिगांनि दिनाव सोरबा गैयिनो माबा जेनेबा, दाउ मासे जगाय थाइसे ओरै होलायनानै हा होलायोमोननो माथो बिदि बायदि बाथ्रा गोमानाय मिथिदों आरोना जों खोनादों गोदोनि मानसिफोरा रायलायनाय माने हाफोरखौ ओरैनो होलाबायो मोननो। दानि जुगखौ नायबाथ' जोङो हानि बेसेनाथ' गोबां जालांबाय।
औ।
बिघानो थाम लाख ब्रै लाख आरो जेरै लामा जिंफोराव बायबाथ' आरो गोबाङानोसै।
औ।
गोबां लाग लायो बेफोरबायदिखौथ' दानि जुगाव रानना होनाय नुवा। दाव मासेजों रानना होनना नुयो नामा नोंथाङा दानि जुगाव।
दाव मासे दाथ' जों बेफोरबायदि दाव मासेजों राननाय जों नुनो थांला। मानो होनोब्ला जोङो दावमासेनि बेसेना जोबोद खम जाबाय दा। जोंहा हानि बेसेना जोबोद हाइ जाबाय माने दायो। गोदोथ' दाउनि बेसेना माने ओरैबायदि गोदोहाय। एभलएभल हा थायोमोन जाम्बा जामबिमोन गोदोफोरना। ओ आबै आबौ माने औ औ माने रि बिदिनो ओ जौ लोंहोबानो फैसा। ओ एबा हाखौ बिघासे सुना होयोमोन एबा बिदिनो दाउला खासि हरबानो बिघानै बिघाथाम बेबायदि हा होलाबायोमोन गोदोनि। आबै आबौ मोन समाव एबा जेनेरेसनाव दा। थ' गोबां बेबायदिनो सोलायबाय नङा होमबा नोंथां जोंनि हाफोरनि। सेनाबो जोबोद गोजौ एबा हाइ लेभेलनि जाबाय जों टाउन सहर। फोराव जोङो थाङोब्ला जोङो हा बायनो थाङोब्ला जोंहाथ' गोबां। बेसेना हायखा माने बेबायदिनो खाथा खाथा हिसाबसो जोंङो हाखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो खाथायावनो पास लाख बेबायदि आरो खाटानियाव दस लाख थबायदि आरोना। बिगायावनो त्रिस लाख पसिस लाख बेबायदि मोननो थाङो टाउनफोराव
औ नोंथां माने ओ हानि बेसेनाथ' आलादाखा टाउनाव लोगो से नोंङो न'आव थानो थाखाय जेनेबा रुम भारा लायोना फ्लेटफोराव प्लेट बायो माबा बायो प्लेटनि दामानो नोंथां बाजिब्रै बाजि ब्रैजि थामजि लाख फलेटनि दामानो जेनेबा न'नि दामानो। ओमफ्राय न'नि दामानि एसेसो लायोबा हानि दामा बेसेबां जानाङो
औ औ औ औ
टाउन सहराव नैगुन होमबा मा जालांनो हमो माने आलादाखा माने जोंनि दो
बेबायदिनो गोदोनि जुगाथ' थाबाय थाया नालाय नोंथां दा जोंहा आबाद मावनायावबो गोबां बेबायदिनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमथ' सोलायना फैबाय जोंहा ओ जिहेथु जोंहा दायो ट्रेक्टर गोबां मेसिनफोर ओंखारना फैबाय नङा होमबा नोंथां ओ गोदोफोर गोदोथ' बेफोरजों मोसौजोंसो हालेवोमोन दा जोंहा बेफोरबायदि जों नुनो थांलिया एबा जों बांद्राय नुनो थांला जों बबावबा अबेावबा जों बेबायदिनो साफा सानै बबावबा हालेवनाय जों नुनो मोनो। नुनाया दाबो माबो जोंहा जोबोद खम जाबाय आरो जोंना ओ मानो होनोब्ला जोंना ट्रेक्टरजों गोबां इजियै जोंङो हालेवनो हायो बा दसेनोजायो जोंना सम
औ
आरो जों मोसौजों हालेवोब्ला जोंनाथ' जोबोद गोबौ लायो नङा होमबा नोंथां जों बिगासे हालौनो थाखाय जोंङो आ सानसे लालाय लाङो होमबा जों मा जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनाया साबसिन नङा होमबा नोंथां जोंनि समफोराबो दा जोबोद बेसेन गोसा बेसेन गोनां जाबाय एबा दा समाबो रावखौबो नेबाय थाया एबा गायनाय फुनायाव दानि जुगावथ' मानसिखौ मोननो थांला नङा होमबा नोंथां
नुनो मोना नोंथां मोना आरो लोगोसे मानसि गायनो मोनि था खायनो आरो मिसिं जेरै मिसिंजों गायनाय माइखो जेरै मेसिंजों गायो इफोरखौबो दानिया
फैनो हमबाय माथो
औ औ
जों दा इफोरनो जिथु मेचिनजों माइ गायनाय नोंथां होननाय बादिनो
औ
माने दा दायो जोंना माने टेक्न'लजिजों गोबां अरन जानाय ओ मेचिनफोरा बाहायजादों मानो होनोब्ला ओ मानसियाथ' जेरै मानसिना थेलेन्टआबो बेबायदिनो बारायलांबाय थायो जेरै टेक्न'लजि बेनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन ओ माबा मोनसे बरनलांबाय थायो मानसिनि दिमाग नालाय मा माबा मोनसे सानोब्ला बेखौनो बनायो माबा मोनसे सानोब्ला बेखौनो बनायो आरो जोंहाथ' दा माइ हानायावबो जोंहा बेबायदिनो गोबां मेचिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। ओ बेबायदिनो दायरेक माइ हानानै दायरेक मारा होखानायबो दायरेक जा खायो माने दा इजियै गोरलैयै जोङो माने माइफोरखौहाय जोङो हानो हायो। टेक्न'ल'जिजों गासैबो बनाय जानाय बेफोर मुवाफोर जोबोद ओ मोजां आरोना नोंथां।
मोजां मोजाङा मोजां ओ नाथाय माने मिसिंदो माने गायोब्ला सानसेनो गायखांनो हायो माने नै घन्टा थाम घन्टायावनो माने गायखांनो हायो जेनेबा मानसिदो गायबाथ' साननैसोआथ' लाखायो सानै लाखायो सानै सानथाम जेनेबा हा बुजाबा मिसिनदो गायोबाथ' आरो थाबसिनजासिनो नङा होमबा।
औ मेसिन गायोब्लाथ' जोहा थाब जायो ओमफाय जिहेथु दानि जु औ दानि जुगावथ' जोंहा मानसि बांङाय मोनला ओ जोंहा मेसिनजों गायोब्लाथ' जोंहा थाबबो जागोन आरो मोजांबो जायो माने जोंहा बांङाय खस्थ' मोननाय नङा आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ। ओं दाथ' जुगा बिदिनोसै आगोलनियाथ' थाबाय थाला गोदोनि दोथ' जा रुजु जाला गोदोनि आरो दानिथ' आलादा आलादा जाखाबाय नङा होमबा।
औ दाथ' जोंङा गोबां गारि मथरबो ओंखारबाय नङा होमबा। गारि मथरजोंबो जों दावबायनो हायो दानि जुगाव बेरायनो हायो। मानो होनोब्ला जोंङा औ जोंहा गोबां माने मबाइलफ्राबो जोंहा गोबां डिजाइनि ओंखारबाय स्क्रिन टाच जोङो गोबां मबाइलनि गेजेरजों जों गावजों गाव जोङो दा कनटेक्ट खालामनानै रायज्लायलायनो हायो। गोदोनि दिनावथ' जों बांद्राय बेफोरबायदि जों नुनो मोनामोन। दा जोंहा टेक्न'लजिजों बरन जानाय बेफोर मुवा फोर मबाइल फोरा गासिबो जोङो ओ सुबुं माहारिजों बाहायजायो एबा मोजांबो जादों जोंनि थाखाय जोंहा माने मबाइलबो नायनो मोनदों एबा ओ गोजानाव थांनांगौ खामाय थायोब्ला जोंहा मबाइलनि गेजेरजोंनो एबा जों बेबायदि हरनो हायो। माबा मोनसे इनफरमेसन जों मिथिनो हायो। औ औ
औ
ओंखायनो मोजां दा जोंहा।
माने आगोलनि आरो दानिदो आगोल आगोलथ' बिदि फन गैयामोन राय्लायनो हायामोन जेनेबा सोर सोरबा मानसि नांगौबाथ' मानसिफोरा नायागिरनानै थांनांगौमोन बिसानि न'खराव बिसोरखौ नायनो थानांगोन माबाफोर खामानि दोङबा बाथ्रा दोङोबा। दानि जुगावथ' मोनसे फन हरबानो मानसिखौ मोननो थाङो नागिरनानै मोनो माने सिगांनि साय दानि जुगा माने साबसिननिफ्राय साबसिन हामसिन जालांबाय आरो ना। माने खस्थ' गैला माने बिदिबायायदि होनजायो आरो ना नोंथां।
औ दा नोंथाङा जोंहा समाबो जालांबाय नोंथांजों सावरायनानै जोब मोजां मोनबाय नोंथां
ओ दे नोंथां होनबा दोनथ'नोसै
औ औ जागोन दे
ए